मा खालामदो? हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनादोंना?
औ।
उम। होमबा जोङो औ होननाय
माने जेनेबा बर' हारिनि अमा बायदिसिना नि बागै रायलायगोन
औ। ओं। अमा होनबाथाय जोङो ओ बांसिनानो बर' हारियाव लानाय जायो नङा होमबा? हारसाफोरा माने खायफा लायो खायफा लाया नङा। ओ जोंनि बर'आनो बांसिन लानाय जायो ओमफ्राय अमानिबा गैयो होनबाथाय जोङो अमा ओ ओ हाथाइनिफ्राय लाबोनाय जायो बा गामियाव मोनबाथाय गामिनिफ्राय लाबो नाय जायो ओमफ्राय जोङो ओ फार्स्ट अमाखौ लाबोनानै जोङो ओ भेक्सिन थुनाय जायो जायखौ जोङो ओ भेक्सिन थुनानै बा फिलौ माइ माबि थाबाबो खारनाय होननानै फोथायनाय जायो आरोना फोथायनाय थायो ओमफाय जोङो ओ गोरलैयावहाय ओ पालिसखौ होनाय जायो जा बायनाय पालिस मोनो इखौ होनाय जायो जाहाथे ओ बि गिदिर जाथोबा मोदोमा गुरै जानानै थाब देरथों होननानै होनाय जायो फालिस खो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो पालिसखौ थांनायनि उनाव ओ देरगौमानि जोङो गेजेर गेजेर बा भेक्सिनफोर ओ मोजां थाखाय होनांगौ भिटामिनफोर होनांगौ। ओमफाय जोङो ओ थिग बेबायदिनो मानसिफोरनाव जेरै लोमजानाय साजानाय जायो। दानि जुगाव बांसिनानो अमा दाउफोराबो बिदिनो जालांबाय ओंखायनो जोङो गेजेर गेजेर भेक्सिन होबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफाय जोङो अमाखौ ओ देरनानै आरो ओ मा होनो लकेल गुन्दै जा न'नि माइ सौनाय जायो मिलाव बिसोर लकेल गुन्दैखौ लाबोनाय जायो ओमफ्राय ओ ओमफ्राय आरो बहुद बेसादनि थायो गुन्दैनि माबायावहाय ओमफाय बेफोरखौ होनाय जायो आरो जा न'आव मैगं थाइगं बोराय लांबाथाय जोङो अमानो रुना होनाय जायो। ओ गुन्दैजों लगाय ना होनाय जायो। अमानि‌ होनबाथाय आरोना ओमफ्राय नों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? दाउनि बागै बा बोरमानि बागै एसे फोरमायहरदो।
औ दाउखौथ' जोङो लायो गोबाङानो लायो दाउखौ
औ
औ बिनिफ्राय दाउआ जेनेबा ओ गोदो जायो जायाबाबो उनाव दाउफोरनियावबो बेमार फैयो जेरै दाउफोराबो गोबां जेंना जुजिनांगौ जायो आरो।
औ
बिदिनो औ दाउआबो खायफा माबा दाउफोरखौ ओ मा होनगोन बेखौ हो
औ मा होनो नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ हेलौ